हेलौ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलानायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांजों आं दान्दिसे सम रायलायनो सानदोंमोन, नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां थारैनो हागोन।
औ नोंथांमोननि ओनसोल जाय उम मागो फोरबोखौ मा बायदि फालिनाय जायो एबा माबायदि थासारियोजों खुंनाय जायो नोंथाङा मा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ ओ जोंनि ओनस सोलावहाय बे मागो फोरबोआबो गोबां जोंनि ओ ओ एंगारनो हाय फोरबो। ओ मागो फोरबो जायखौ जोङो मागो दमासि होननाय जायो ओ औ जों बे जोंबो गो दमासियावहाय जों ङो ओ फि जानाय बेयावनो जोङो मिथिनाय जायो आ रो
औ औ
जोङो मागो दमासियाव बेलागुर
औ
बेयो गोदोर उन्दै मान लालायनाय जायो बिदिनो जोङो मागो दम मासि खालि जों बेलागुर सावनाय जायो आरो बेफोरखौ बोरैहाय सावो होनना बुं बुङोब्ला जोङो बे भेलागरखौ ना नाराजों सावनाय बानायनाय जायो आरो बे नाराया मारै मोनो होना जोङो जि माया मोननानै हायो जोङो ओ गथ' उन्दैफ्रा ना लानाय जायो आरो बेनि उनाव बिदिहाय जोङो लुनाय जायो नांगोखिनिखौ जोङो जेरै बिदिनो गायनाय जायो बिदिनो जोङो मस्लाखौबो होफानाय जायो खायफाबा आरो औवा बिलाइ गोरानखौबो होनाय जायो आरो नोंथां औ ओ बिदिनो ओ फुङावनो दुगैस्रां लोब्रां बेनो सावनायखौ जों नुु सावनाय जाखायो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा फिथा सावनाय जायो
औ थारैनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव मा मा फिथाइ सावनाय जायो औ नोंथां थारैनो ओ जोंनि ओनसोलाव फिथा सावनाय बुङोब्ला जेरै रै जोङो म जा मानसि थैनाय गोथैसो होननाय जायो जेरै गोथैसोनो बावनो खाय जों सानसे सिगां बेखौ मानसिनि सावा लाबानो गोथैसोनो दुगै लो लोबै जेरै जों गोथार - उम गोथार जानानै जेरै जों मान उम जेरै मानसि गोथैसोनि थाखाय आगसियाजों खावग्रोनानै बोखाांना दोनग्रोनां गौ आरो ना नोंथां थिग बिदिनो बिनि उनाव मा मा सावो होनोब्ला जों जेरै एन्थाब फिथा आरो थावनि फिथा फिथा हुगुमा ना सावनायखौ जा नुनो मोनो आरोना थां जोंनि ओनसोलजाय हुगुमा फिथाखौ बांसिनानो दानि गोदोनि आ आबै आबौ आबौ आबैमोना जेरै सिबिंजों न'आवनो आबाद मावनानै मोननाय सिबिंजों उम् सावनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव नोंथां उम जोङो बांसिनानो नालेखर जों सावनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां थिक बेबायदिनो एन्थाबावबो एनथाबखौबो जोङो सिबिंजोंनो बांसिन सावनायखो नुनो मोनो उम आरो दाबो दानि जुगाव आरो नालेखरजों बांसि सिन एबा गुरु मिथायइजों सावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनाव जों एथाब ओ एन्थाब-एन्थाब हुगुमा थावनि साव-सावनानै जोङो जा जों भेलागुर सावा होमबा नोंथां बे दिनखालि जोङो भेलागुर सावखांनायनि उनाव जों जा भेलागुरखो सावनोसै समाव बेयाव आलारि बाथि गंसे एबा गय जरा फाथै जरा होनानै धुप होनानै जोङो बेखौ भेलागुरखौ खुलुमग्रोआ होमबा नोंथां बेवहाय जोङो ओ हुगुमा फिथाइयानो जा थावनि फिथायाइयानो जा एबा एन्थाब फिथाइयानो जा बेखौ थाइसे थाइसे बे भेलागुरनि नाम आवबो बे अराव बाव ओ गारसना होनाय जायो एबा बे अराव बा वनाय जायो आरो ना नोंथां बे उावसो जों जा भेलागुर खावखांनानै दुगैख्ला ओं दुगैस्र' जानानै फलागुर खावखांनानै जों न' फारसे फैयोब्ला जों ज' फेमिलि जि न'खर हिसाबै बर'नि न'खर हिसाबै जों ज' गथ' गथाय फिसा फिसौ ला लानानै जों ज'नो उम जिरायनानै मोनसे निदोम जायगायाव जिरायनानै जोङो गेदेरखौ मान लानानै उन्दैखो-उन्दैखौ मान होना नै जोङो ज' ओ जानानै थुबुर जानानो मोनसे जागायाव ज जिरायना लों लायनाय जनों ओ जानायखौ सा लोंलायनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो जा सौरायफोर देबोला जेरै माइब्रा माइरंजों सौराय देयो देनायखो नुनो मोनो नुवा होमबा नोंथां थि बेबायदिनो सौरायाव सौरयावबो नालेखल उम सबाय गथा जे बेफोरखौबो होनानै एबा सिरा एवनाय होनानैबो हुगुमा फिथा एन्था फिथा थावनि फिथा बेफोरदोंबो साजों जाफायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो दा सान्दै जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जानायखौ नुगासिनो आरो ना नोंथां
औ ओ नोंथाङा दा मा मा फिथाखो सावनानै मोजां मोनो नोंथां
आङो आङो बांसिन एन्था फिथाखौ सावनानै मोजां मोनो आरोना नोंथां मानोना एन्थाब फिथाखौ फिथाखौ आङो जेरै उम सावनाय आखाइजों बिनि ओ आ जेरै टावा मोनसे नांगो एन्था फि फिथा सावनो जेरै टावायाव जे जे थाव नाङा जासे एबा जेबो बेसेन नाङा, बेयाव आरो अर फिसा होनानै जेरै आखाइजो बेखो नङा मोनसे उम गारबा जों लाखै लाखै फिदिंनानै बेयाव जा सिबिं नाहा-नङाबा जा नालेखर रु गिना लानाय एवना लानाय बेखौ इसे इसे सामुसदो होनानै ओ बेखौ मदखायबानो, बा एबा लुद्रु उम थन्थ्रायबानो जायो आरो ना नोंथां बेनिखायनो आं बेखौ, एन्था फिथाखौ साबसिन मोनो आरो ना नोंथां,
औ औ नोंगौ ओ दा बे ओ, बे एन्थाब फिथाइया मा माइरंनिफ्राय जायो नोंथां,
ए बे एन्थाब फिथाइया माइब्रा माइरंनिफ्राय जायो? आरो ना नोंथां, बे माइब्रा माइरंआव आम बे माइब्रा माइरंआव माथा माइरं थादेरोब्ला एबा माइब्रा माइरङा गोबौ समनि एबा माइब्रा माइरंखौ बांद्राय सोमहाबबा थारुयोबा बे एन्थाब फिथाइ जानो नागिर रा आरोना नोंथां एन्थाब फिथा सावनोब्ला सन एन्था फिथा सावनोब्ला एन नों खनसे सालिनायाव एबा खनसे सालिगासेयाव, जाया आरो ना नोंथां खनसेनो खननै एबा खथाम सालिबा मिस मिस गुन्दै जाबोला ओ एन्थार फिथाइया मोजां जायो आरो ना नोंथां जाहा खनसे सालिनानै रग' रग' दोनबोला बे, उम एन्थाब फिथाइया जाया बायस्रायो आरोना नोंथां,
औ औ नोंगौ ओ औ बिदिनो ओ लावदुम फि फिथाखौबो माबोरैहाय सावो नोंथांनिफ्राय आङो खोनासंनो लुुबैदों नोंथां,
औ लावदुम फिथाखौ माय माथा माइरंआसो जायो आरोना नोंथां जेरै जोंनि रन ओ न'आवनो आबाद मावनानै लानो हानाय लकेल माइरं ओ रन रनजित बेफोरो जोबोर आदथा फ्रोम जानायाव गोथाव जानायनि जेरै ओम माथा माइरंखौ सोमबाय सोमनानै रुइब्ला बोखां ना दोनदो दै सर'बोला बेखौ दैसरखांनायनि उनाव बेखौ उलार एबा दिं दिंखियाव देदो देनानै बेखौ सालिदो खनसे खनसे सालिबानो जायो आरो ना नोंथां, बेखौ सालिखांनायनि उनाव दाला मोनसे एबा सान्द्रि एसे लानानै नास्रोद नास्रोद होनांगौ आरो ना नोंथां बे नास्रोद नास्रोद होनानै बियो आदथा आदथा जाबो एसे आथा था जाबोला बेखौ मोनसे दै उ जिदुआव दै बुद लानानै बे दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ दुंहोनांगौ आरो ना नोंथां, बे दुं दुंहोनायनि उनाव, बे दुंहोनायनि उनाव ओ दैया गोदौब्ला मोनसे खुरै एबा थेख्ला गिलिखौ लानानै बेयाव नों बे गुन्दै खो एसे एसे होनानै सिबिं एसे होलाय आरो ओ गुन्दै होलाय सि सिबिं एसे होलाय गुन्दैखौ इसे होलाय होनानै बेखौ हिस्रि गांसेजों खोबनानै बे दै दै दै गुदुं माबानायाव, हमनांगौ आरो ना नोंथां,
औ औ बिदिनो जोंहा, ओ बिदिनो गोबां फिथा सा खाम ओ फिथाइ फिथा सावनाय जायो जोङो नङा होमबा जोङो, जेरैहाय लावरुं आरो थावनि फिथा ए फिथा नालेंखरनि आरो सौराय बिदि संनानै जोङो जानाय जायो आरो ओ आरो जों बि बिदि फिथा सौराय जानानै बा संनानै सावनानै जोङो गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानै एबा जोंनियाव जायफोर बेरायनो फैयो जों बेसोरनो साहा फुदुंनानै फिथा एसे एसे बिहोनाय जायो आरो ओ आथिखालनि फिथा गोदो गोदायहाय फिथा सावनाय फारागखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नोंथां?
औ नोंथां थारैनो गोदोनि फिथा सावनाया जोंनि आबै आबौआ जेरै हगुमा फिथाखौ हुगुमा फिथाखौ खुरै गोदोरदो खुरै गोदोरदो जेनेबा गोदिर गिदिर सावोमोन जेरै बोखावनानै, जाबला उम खस जानायनि जेरै बाहागोआव मोनब्रै खालामना हानायनि दानि जुगाव थ' एव हुगुमा फिथाखो टेत्लिनि खुगा एबा बा जोंनि जा सा सरग्रा सेखनि बेफोरजों फिसा फिसा सावनाय जायो । ओ आरो एनथाब फिथा बुंङोब्ला उम्म एनथाब फि दा बुङोब्ला गोदोनि एन्था फिथाखौ उम्म सिबिं भ'रा होननानै संख्रिनि सावनाय जायोमोन । नाथाय दानि जुगावथ एन्था फिथाखौ बांसिनानो सिबिंजों खावला नालेंखरजोंसो खावनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां ।
औ नंगौ ओ बिदिनो गोबां फिथा जोङो सावनाय जायो आरो आ आथिखालावथ गोबां मानसिफोर फोरानो
औ ।
न'खर न'खर बिदिनो बारा फिथा साव नायखौ जोङो नुनो मोनबांला आरोना । दा गावबावाव खामानियावबो बिजि थायो आरो टाउन सहराव थाइफोरा नुनो मोना आरो । खायफा खायफासो बिदि ओ संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो । औ ओ दा बिदिब्ला नों
औ औ औ ।
जोंना समाबो जाहोलांबाय आसा खालामो नोंथां बिदिनो फिन रायज्लायबावनो होननानै ओ
औ औ नोंथांजोंबो राय्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां ।
औ ।
औ
दे बिदिब्ला नोंथां ।